हेल'।
हेल' अ औ खोनादों नोंथां बुंलाय।
अ नोंथांङा दा मा खालामदों?
नै ओरैनो दं नोंथां।
अ ओंखाम जाखांबाय नोंथां?
औ जाबाय।
बिदिब्ला नोंथाङा आं जाथ'वाखै नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा फ्रिया दंना दायो?
औ औ दाथ' फ्रियानो नोंथां।
बिदिब्ला नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आङो सावरायनो हागोन दा नोंथां?
औ आयदायाबा मामोन?
आयदायानो जाहैबाय जोंना ओरैनो जों माने जोंनि सुबुं रावनि सायावनो माने सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां।
उम सावरायजागोन दे अब्ला।
सावरायजागोन ना नोंथां?
औ औ।
आ बिदिब्ला आंनि एसे जागायना होग्रोनोसै नामा नोंथां ओ
औ दे नोंथाङानो जागायग्रोदो
सुबुं राव होननानै बुङोब्लाथ' जोङो जोंनि जि राव बाहायबोनाय बा बुंबोनाय बेखौनो बुजियो नङा होमबा नोंथां? ओ सुबुं सुबुं माहारिनि जि राव दं ओ जि राव बुंनाय बेफोरखौनो सुबुं राव होननानै बुङो।
औ।
सुबुं माहारिनि गेजेरावहाय ओ गोबां रावफोर थानो हागौ ओ जेरैहाय जोंना बर'फोरनिया ओ गुबु बर'फोरनिया आलादा गुबुन राव दंखायो जोंहा दा बेबायदिनो असमियाफोरनिया असमिया बेबायदिनो आलादा गुबुन मोनसे राव दंखायो। बेबायदिनो आरो गोबां बेंगलिना बेंगलि बेबायदिनो गुबुन आलादा गावसोरनि राव दंखायो बेफोरबायदिनो आरो ओ सुबुं राव ओ जोंनि गेजेरावहाय जेनेब्ला राव गैयामोनब्ला जोङो जोंनि गोसोनि साननाय हनाय जि लुबैनाय बेफोर ओ जि नांगौ जि मा मा ओ नांगौ बेफोरखौहाय जोंनि माखासे ओ लुबैनायफोरखौहाय जों सुफुंनो हानाय नङामोन आरो नोंथां।
औ।
मानो होनना बुङोब्ला जोङो रावनि गेजेरजोंसो जोङो माखासे खोथा बाथ्राफोरखौ बुजिलायनो हायो राव थानायखायसो दिनै जोंनि गेजेरावहाय जों गावजों गाव माने खाथि सोमोन्दो लाखिलायनो हादों। ओ नङाबाथ जों बबा ब बि जानाय मोनब्ला जेनेबा जोंनि गेजेराव राव गैयामोन। ला जेनेबा जोंनि गेजेरावहाय जोबोद माने ओ खाना बायदिसो जागौमोन आरो जोङो ओ मेगन खानानैब्लाबो मेगन गैयि बायदि जेनेबा नोंजों आंजों दा रायज्लायलायनायनि गेजेरजोंसो जों माखासे बाथ्राफोरखौ बुजिलायनो हा बाय जेनेबा जों बेबायदि टपिकखौहाय रायज्लायनो हाबाय बेफोरबायदि आरो नोंथां ओ बेबायदिनो जेरैहाय ओ जोंनि गेजेरावहाय राव गैयामोनब्ला जोङो माखासे फाव फेसन खालायनो गोनां जागौमोन बे खौहायखो जोङो बुजिनायाबो गोब्राब जागौमोन ओ थाबैनो जेनेबा आखाइ आथिंनि फाव फेसन खालामनानै ए जोङो माखासे गाव गावनि लुबैनाय हास्थायनाय बा मा ओंथि फोरमायनो नागिरदों बेखौ फोरमायनायावहाय जोंहा गोबां माने हेंथा बा जेंना नुजाथिगौमोन आरो नोंथां ओ--बेबायदिनो जोंहा रावनि गेजेरजों जोङो गोबां सोलोंनो हायो बेबायदिनो जोंहा बुहुमावहाय गोबां रावफोर दं नालाय नङा होमबा नोंथां गाव गाव सुबुं माहारिनि गेजेराव‌ ओ बेनि गेजेराव जोंहा ओ- जोंनि गेजेरावहाय रावायो मोनसे गावनि गोसोनि साननाय हनाय गासैखौबो फोरमायग्रा मोनसे माबा आरो नोंथां जेनेबा जों नोंथाङा बुजिखायो बाय जानांगौ जेनेबा आं मा बुंनो नागिरदों जेनेबा रावनि गेजेरजों जों गासैखौबो बाथ्राफोरखौ हमदांनो हायो जेनेबा मा- से मुवा बेसादफोरखौ मोननो हाया आरो माखासे बेसाद खौ जों मिथिनो हायो नङाहोमबा नोंथां ओ बेबायदिनो जोङो माखासे मिथियै खोथाफोरखौ मिथिनो हायो ओ बेबायदिनो जोङो रावनि गेजेरजोंसो माखासे गुबुन जायगाफ्राव मा बायदि ओ माबोरै जादों माबोरै जायाखै बेफोरखौहाय दाबसे जायगायाव थानानैनो गुबुन दाबसे जायगायाव निफ्राय माखासे ओ गाव गावनि रावफोरजोंहाय रायज्लाय हरनायनि गेजेरजोंनो बेखौ बेनि माखासे खोथाफोरखौ जों मिथिनो हायो‌ ओ राव नङामोनब्ला- जेनेबा नों जेनेबा गुबुन जायगायाव दं आं जेनेबा गुबुन जायगायावहाय दं बेफोर बाथ्राफोरखौ जों मिथिनो हानाय नङामोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
ओ- बेबायदिनो आरो रावआयो जोंनि गेजेरावहाय गोबां माने हेफाजाब बा सुबुंनि मोनसे ओ आ माहोनगोन बेखौ जेनेबा फैफाखानाय बेबायदि बुंनांगोन जेनेबा राव नङाबानो जेबो जायै बेबायदि आरो बेजों लोगोसे जोङो गुबुन गुबुन रावफोरबो रावफोरखौबो जोङो सोलोंनो हायो जेरैहाय बर'नि अनगा जोङो गुबुन रावफोरखौबो सोलोंनानै जोङो गुबुन ओ गुबुन हादरनि बा गुबुन हारिनि माखासे खोथा बाथ्राफोरखौ जों सोलोंनो हायो बा बुजिनो हायो। जेरैहाय जों ओ-आसामावहाय जों आसामिस ओ- रावखौहाय जोङो बुजिनानैहाय आसामिसनि बुङोब्लाथाय जोङो आसामिसाव रावखौबो जोङो बुजिनो हायो बेबायदिनो सोलोंना लानानै जोङो बेबायदिनो गुबुन गुबुन रावफोरखौहाय जोङो सोलोंनानै हायो नोंथां ओ बेबायदिनो ओ- जोंनि इन्टारनेसनेल लेंगुवेज जेरैहाय इंराजि राव बेफोरखौबो जोङो ओ सोलोंनानैहाय जोङो माखासे आ बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनो हायो जेरैहाय जोङो इन्टारनेट स्नेल ओ इयुटुबफोर फैयोब्लाथाय जोङो इंराजिनि रोंखायो नालाय बेनिफ्रायनो जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो गुबुन हादोरनि माखासे खोथा बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनो हायो आरो बिसोरनि ओ माखासे कालचार बिसोरनि माखासे ससाइटि बेफोरखौ जों मिथिनो हायो आरो रावनि गेजेरजोंनो जेरैहाय गुबुन मोनसे हारिनि हारिमुनि बाथ्रा बेफोरनि थानाय जानाय माखासे समाजारि आसार खान्थि बो बेफोर गासैबो बाथ्राफोरखौ जोङो रावनि गेजेरजोंनो ओ मिथिनो हायो आरो राव नङाआ मोनब्ला जेरैहाय मे मेगनजोंल' नुनानैहाय जोङो बेफोर बाथ्राफोरखौ ओ गावनि गोसो सिङावल' सोनानै दोननानै बोरै जानो
औ औ
थानायबो जानो नांगोन अब्लासो माने जोङो बुजिलायनो हागोन आरो माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो ओ माने थोंजोङै मिथिनो हागोन नङाब्लाथ' जोङो मिथिनो हानायानो नङामोन नोंथां आ नोंथां आं जिखि जिखिनि माने गावनि मोनदांथि बा गावनि ओ सुबुं रावनि सायाव गावनि मोन्दांथिजों आङो एसे फोरमायना होबाय नोंथां बिदिब्ला नोंथाङाबो नोंथांनि मोन्दांथिजों आरो लोगोसे नोंथाङा सुबुं रावनि बागै मा मिथियो बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ फोरमायनो हागोन दे नोंथाङानो माखासे सुबुं रावनि औ खोनादों नोंथां
अ देनों
औ औ औ आंनि मोन्दांथिजों आं बुंनोसै नोंथाङा बुंलांनाय बायदि दि नोंथाङानो माखासे रावनि औ रावनि सोमोन्दै नोंथानो गुवारै बिबुंथि होलांखाबाय बिदिनो आं माखासेखौ बुंलांनोसै जेरैबायदि जोङो राव होननानैदि नोंथाङा रावनि गेजेरजोंसो सासे सुबुङा गावनि गोसोनि साननाय हनाय लुबैनायखौ फोरमायनो हायो थारैनो बे खोथाया सैथो आरो बेनि अनगायै मानेखि रांखौ जोङो गासिबो सुबुङा माने खे जोनोमनिफ्राय लानानै फैखाया बेखौ जोङो जेब्ला एसे मानेके जेब्लानि फ्राय जोंनि रावखौ बुंजेननो रोङो अब्लाथाय गथ'आ मानेखे गिबियै गावनि बिमा बा गावनि न'खरनि सुबुंनिफ्रायसो सोलोंनानै लायो आरो रावखौ बिनि अनगायै जेब्ला बे गथ थ'आ देरो अब्ला बियो लासैनो मानेके गुबुन गुबुन जेरैबायदि समाजाव जि राव सोलियो बैखो मानेखे मोनफानिफ्राय मोनफा मोनफानिफ्राय मोनफा सोलोंलांबाय थानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बिनिखायनो रावा सासे सुबुंनि थाखाय मोनसे गोनांथार होननानै नोंथाङा बुंनाय बायदि नोंगौ थारैनो गोनांथार जोङो राव गैयामोनब्ला मानेके जों गावनि आखाइ आथिं फाव बा फाव फेसन बेफोरबायदि ब'बा ब'बिजों मानेके जों गावनि गोसोनि साननाय हनाय मोन्दांथि इखो जों फोरमायजोबनो हाया हागोन माखासे एसेखिनिखौ थेवब्लाबो जों जिखिनि मानेखि बे रावनि गेजेरजों फोरमायनो हायो बेबायदि माब्लाबाबो फोरमायनो हाया आरो जेरैबायदि जेरै जिब जुनारफोराबोथ' बिसोराबो गाव गावनि राव दं जानांगौ थेवब्लाबो बिसोरा जोंनि बायदि रायज्लायनो हानाय जोंनि बायदि बेबायदि सुबुं राव गैया बिनिखायनो बिसोरो गावसोरनि गाबनाय सोदोबफोरजोंनो बिसोरो गावनो गावसोरनि फिसाफोरखौ लिंहरनाय बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिबाय बेफोरजों मानेखे माखासे जोंङो जेरै बिसोरनावबो राव थानायमोनब्ला बिसोर जे जोंजों रायज्लायो मोनब्ला बिसोरनि दुखु सुखुखौ जोंबो बांसिनै बुजिसिनगौमोन बे बेबायदिनो जेरैबायदि सुबुंफोरा सुबुं राव दं नालाय बिनिखायनो बिसोरो गावसोरनि साननाय हनाय मोन्दांथिखौ बांसिनै गुवारसिनै साननानै आरो बिनि गेजेराव जों सुबुं माहारियानो रावनि थाखायनो जौगा गाहारि होननानै बुंनो हागोन आरो मानोना रावनि गेजेरजोंसो बिसोरो मोनसे समाजखौ दानानै लाखिनो हायो रावनि गेजेरजोंसो सोलोंथाइ लानो हायो रावनि गेजेरजों गावनि गोमोनदांनाय गियान बा गाव सोलोंनाय गियानखौ गुबुन बुननो फोरमायनो हायो गुबुनखौबो गियान होनो हायो आरो गुबुननिफ्रायबो गियान गोबां सोलोंनो हायो आरो रावनि गेजेरजों जों थांब्ला सासे सुबुंनि रावा मानेके जिउआव गोनांथार होननानै बुंजागोन आरो मानेकि बे गैयाब्लानो जेरै नोंथांङा बुंनाय बायदि मेगन थानानैबो मेगन गैयि बायदि बेबायदि जागौमोन जिब जुनारफोर बायदिसो जागौमोन जोंङो थारैनो बे खोथाया सैथो जेरैबायदि आरो रावा गोबां रोखोमनि थायो जेरैबायदि जों बिमानि राव रायज्ला जायो आरो बिनि उनाव जों गोबां गुबुन गुबुन रावफोर जेरै आसामाव आसामिस‌ जेरै राव रायज्लायो बेखौबो जों सोलोंनो हायो आरो बिनि अनगायै नोंथांङा बुंनाय बायदि इन्टारने इन्टारनेट लेंगुवेज बेफोरखौबो जों सोलोंनो हायो बेनि अनगायै जों मानेखि जोंनि बे समा मानेके बुहुमाव गोबां गुबुन गुबुन रावफोर दं बिनि गेजेरावबो जों मानेके बेफोर राव बेखौ जों सोलोंथाइनि गेजेरजोंबो‌ सोलोंनो आरो आरो बिनि अनगायै जों रावखौ नायनो थांब्ला रावा मानोखि सासे सुबुंखौ खौ जौगानायावबो लाबोनो लाबोना हो फैयो मानेखे रावनि गेजेरजों मानेके सासे सुबुंनि मानेके टेलेन्टेड बिनि मोनदांथि बिनि जेरैबायदि साननाय हनाय बिनि आखल आखु गियान बैफोरखौ रावनि गेजेरजों आरो ओ रावनि गेजेरजों फोरमायनानै मानेकि जे बियो जाफुंसारबो जानो हायो आरो जेरैबायदि धोरोम गुरु बैफोरथ' धोरोम गुरुफोरा बिसोरो गावनि खुगानि रावफोरजों बुजायनानै सुबुं फोरनो गियान होनानै गावनि गियानखौ मोनदांनानैसो बिसोरो गुबुननो बिलाइना होनानैसो बे सासे गिदिर सुबुं होननानै जों सिनायनो हायोना बेबायदिनो मानेके रावनि गेजेरजों सासे सुबुंङा जौगानोबो हायो होननानै आं सानो आरो आरो बिनि गेजेरजों जों गा जेरैबायदि सासे गथ'नो जोंङो राव जेरै उन्दै स समाव जों बै गथ'आ जेब्ला गोरलै अब्ला बियो गाबनोल' रोंगौ अब्ला बियो सुबुंनि रावजों जानो हाया आरो माब्लाबाबो गाबनायनि बेफोरबादि सोदोबफोरा राव‌ जानोब्ला मानेखे मोनफा मोनफा सोदोबफोरजों जथायनाय जानांगोन मोनसे मोनसे रिंसारथि थानांगोन अब्लासो राव जानो हागोन आरो बिनि गेजेरजोंसो मानेखे जेरैबायदि जोङो मोनफ्रोमबो मानेखे मोसौफोरनि गाबनाय बा माबा जिब जुनारनि गाबनाय बेफोरबो राव जानाय मोनब्ला जेरैबायदि गथ' गोरलैयाबो माने बिनि गाबनायाबो मोनसे राव जागौमोन आरो बेनिखायनो जों बुंनो हायो रावा माने बे मोनसे मोनसे रिंसारथिखौ जथायनानैसो दानो हानाय मोनसे मोनसे सुबुंनि राव एबा बिजों होननानै जों बुंनो हायो आरो रावनि गेजेरजों जों जेरैबायदि बि जेरै जों सोलोंथाइ लाहैनो हायो सोलोंथाइ लानायाव जों गोबां गियान आरजिनो हायो। आरो बेफोर जों सोलोंथाइनि गेजेरजों मानेके माखासे जों थुनलाइ फोरनि बिजाबबो लिरनो हायो आरो बेफोरनि गेजेरजों जों माखासे जों गावनि गियानफोरखौ गुबुननो बिलाइनो हायो। बिनि अनगायै जोङो रावखौ नायनो थाङोब्ला
गोबां मानेखि सुबुंनि गाहाय बिफाव लाग ग्रा बिजों होननानैनो बुंनो हागोन आरो। आरो बिनि अनगायै जेरैबायदि जोङो गुबुननिफ्राय गुबुननि समाजनिफ्राय समाजनि मानेके धोरोम खान्थि आसार खान्थि हारिमु बैफोरखौ मानेके मोनसे समाजजों गुबुन मोनसे समाजजों मानेखे समाज दालायनाय हेफाजाब होलायनायाव रावनि गेजेरजोंबो मोनसे गाहाय बिफा फाव लायो आरो। अब्लासो मानेखि बे रावनि गेजेरजोंसो बिसोरो गावसोरनि आसार खान्थि बा हारिमु फोरमायनो हागोन गोरलैयैनो अब्लासो बैसोरबो बिसोरनि आसारखान्थि हारिमु खौ गोरलैयैनो बुजिगोन अब्लासो मोनसे